औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा? खालामबाय दङ नोंथां
औ नोंथां आं दा जिरायना दं नोंथां
औ नोंथाङा दा ओरैनो जिरायनाय जिरायनानै दङब्ला आं नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो नागिरदों नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अ नोंथाङा ओ दावबायनाया दावबायनायखौ जों माबोरै दावबायनो हायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हाग हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' दावबायनाय होन्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै नै जोङो बेरायह हैैनाय नङाब्ला जोङो जायाखौ गिदिंह हैनायखौनो जोङो दावबायनाय होननाय जायो आरो नोंथां दा जोङो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो जेरै सुबुंफोरना थ जोंना साफ्रोमबो सुबुंफोरनि साननाय हनाय बिसोरनि दुखु सुखु बिसोरो माबायदि थास रियाव सोलिना थायो बेफोरथ' जोबोर आलादा नोंथां आ दा जोङो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंना खायसे जायगायाव जोङो थाबाय थाब्ला जोबोर बानाय आरो जोङो ओम बेखौनो हारसिं हारसिं मोनो आरो नोंथां बेनि जोङो अब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो बेरायनो थांनो लुुबैयो बेफोरबायदिनो जोङो बेरायनायखौ जोङो ओ जोबोर माने जोंनि गोजोननायनि थाखाय जोङो बेरायहैयो आरो नों थां जेब्ला जोङो बे दाबसे जायगानि फ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांब्ला जोङो बायदिसिना जोंना नुथाय जोङो नुयो जेरै हाजो दैमा दैसा रोंना बिफां लाइफां हाग्रा हाग्रामा दालां बायदिसिना जोङो नुयो आरो नोंथां अब्ला जोङो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गोसोखौ जोङो गोजोननाय लाबोनो हायो आरो नोंथां जोंनाथ' जोङो गोदोर गोदोर जोङो हादोरफोराव जोङो दावबायनो थाखाय जोंना गोबां डकुमेन्टसफोर नांगौ जायो आरो नोंथां जेरै जोंनो गोनां गोनां जानाय थ जेरै पासपर्ट भिसा बायदिसिनाखौ जोंनो नां नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना बायदि बायदिफोर दंबावो जेरै जोङो गिदिंनो थांब्ला जोङो बायदिसिना जाग्रा बायदि फिथाइ सामथायाइ बादै जोङो लाफानै बेनि उनाव बेखौ जोङो बे बेगाव लाफानांगौ आरो नोंथां बेनि उनाव जोङोथ' बेफोरखौ लाफैायाब्ला जोङो माब्लाबा जोंना बोथोराव जोंना बो थोरा सोलायनोबो हागौ माब्लाबा सान्दुंबो जानो हागौ माब्लाबा बार अखा बायदिसिनायाव जोंना माब्लाबा जोंङो नांगौ समाव दखान बायदिसिना जों ओ हटेलफोरा बन्द'बो जानो हागौ बेनि था खायनो जोङो जाग्राफोरखौ लाफानाया गोनांथि आरो नोंथां बेनि बेनि अनगायैबो जोंना गुबुन जोंना न'सेेंनो हादोर जेरै भुटान भुटानफोरावबो जोंना गिदिंनो थाखाय भुटानफोराव जोंना गिदिंनो थाखाय जोङो बायदिसिना आधार कार्ड लाइसेन्सनि गोनांथि जाया नोंथां नङाब्ला बिसोरनि बैसोरनि हा हादोरनि सुबुंफोरा जोंखौ बिसोरनि गावसोरनि हादोराव हाबनो होआ बेनि अनगायैबो जोंना दंबावो जेरै जोङो जों दा गोलोम बोथोर जोंना गोलोम बो बोथोर बाथ' जोङो गोबां गुसु जायगाफोराव जोङो बेरायनो लुुबैयो बायदि जोंना गुसु जायगाफोर नङाब्ला दैमा दैसा दै बाज्रुमफोराव जोङो दुगैनो बायदिसिना जोङो लुगै आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बेरायनायखौ जोङो जोबोर ओ गोनांथि हिसाबै जोङो सानना लानांगौ आरो नोंथां नङाब्ला जोङो इयुनाव जोङो जेब्ला जोङो बोरायो नङाब्ला बुरैयो अब्लाथ' जोङो बै बेरायनाय जोंना सम गैलियाना नोंथां अब्ला जोङो थाबायनो थाबायनो बायदिसिना जोङो गारि मथर गाखोनोबो जोंना समाया समा जानाय नङा बेनिखायनो जोङो बैफोर जायगा फोराव जोङो गिदिंनानै बायदिसिना जोङो सावगारिफोर लानो हागौ जेरै जोङो गावहायनि फट' नङाब्लाभिडिअफोरखौ जोङो लानानै इयन समाव बेरायब्ला बुरैब्ला जोङो न'खरफोरावनो ज' जिरायनानै जों बैफोर फट'फोरखौ नायब्ला जोङो गोजोननायखौ मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो जोंना जेब्ला जोङो
बैफोरबायाददि जोङो दावबायो अब्ला जोङो गोसोखौ गोजोननायजों लोगोसे जोङो बै बिसोर हादोरफोरा माबा थांना दङ माबाददि बिसोरो आबाद मावो बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरो गावसोरनि हारिखौ माबादि गोजौआव लाखि गोजौ फारसे दावगाबोलांदों बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायजों जोङो गोबां सोमोन्दो लाखिनांगौ। जोङो उन समाव जोंना बायदिसिना हेंथाफोराव जों थांनो हायाबो जानांगौ बेनि ओखायनो जोङो सम मोनब्लानो जोङो गोबां जायगाफोरखौ गिदिंनाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो नोंथां। जोंनाथ' गिदिंनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो रांखौ नांग्रोगोन आरो। रां गैयाब्ला जोङो बायदि जायगाफोराव जोंो गिदिंनो हाया जेरै जोङो माब्लाबा जोङो थांनो बबावबा थांनो गोनांब्ला जोंनो गिबियावनो जोंनो गारिनि भारा हिसाबै जोंनो फैसाखौ नांग्रोगोन बेनि उनाव जोंनो जानाय लोंनाय बेनि उनाव जोंनो गाननाय गस्ला बायदिसिना बायदिसिनाफोरावबो जोंङो फै फैसानि गोनांथि जायो। नङाब्लाथ' जोङो बेरायनो हायााना नोंथां बेनिखायनो जोङो माब्लाबा ए बे जे एनै फैसा रां जमा जायो अब्ला जोङो बेरायनो थांनांगौ आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआव बेरायनाया जोबोर गोनां आरो ओनदो आं नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जों माबायदियै बेरायनांगौ आरो जोङो बेरायनाया जोंनि थाखाय ताइमा बोरै गोनांथि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ जोंनियाथ' बेराय ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा दावबायनायखौनो ओ दावबायनाय होनना बुङो होनबा नङा नङा होनबा नोंथां बेरायनायखौनो ओ जों बेरायनानै ओ गुबुन गुबुन हारिनि सिनायथि रोंगौथि आरो जानाय लोंनाय आरो बेसोर माबोरै थायो बेसोर माबोरै ओ बेसोर माबोरै गानो गानो जोमो बेफोरखौ जों बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो ना नोंथां। बेनिखायनो ओ जों ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव गोनांथिथार।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो दावबायनानै जोंनि गोसोनि दुखुफोरखौबो ओ होबथानो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ
जोंनि हादोरनि खाथि ओ जोंनि आसामनि आसाम हादोरनि खाथि ओ खाथियावनो मोनसे गुबुन हादोर दोङो आरोना नोंथां। ओ जायखौ जों भुटान होननानै बुङो भुटान होनना मिथियो ओ बे भुटानाव जोंनिया भुटाननि मानसि सुबुंफोरा माबोरै थायो जायो। लोङो आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो भुटान हादोराव थांबा मोनथिनानै मोनो आरोना नोंथां दावबायनानै नङाब्ला ओ जोङो दावबायाब्लाथ' जोङो बेफोरनि माफोर बेसोरो माबोरै थायो जायो? बेफोरखौ जों मोनथिनो हाया बेनिखायनो जोंनि जिउआव दावबायनाया गोनांथिथार आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ दावबायनायजों दावबायनायाव जोङो ओ बोथोरनि फारसेबो जोङो मोनथिनो हायो। जोंनि बोथोर जोंनि बोथोरा गरमब्ला बिसोरनि बोथोर बोथोरा गुसुबो जानो हागौ ओ जोंनियाथ' दा गरम बो थोर नङा होनब्ला? बेबादिनो शिलं मेघालयाफोराव ओ बेफोरबायदि मा बेफोरबादि बेफोरबादियाव जोंनि गुसु जानायखौ जोङो खोनानो मोनो। ओ बेनिखायनो जोंनि आसामनि सुबुंफोरा शिलं आरो मेघालयायाव दा बायसा गोलोम बोथोराव ओ थां थाङो आरो बेरायहैयो। बेबायदिनो दावबायहैयो। सिलंआव शिलं आरो मेघालआव ओ दावबायनो थाखाय गोबां जायगाफोर दङ जेरै ओ लाइट ब्लुम सेभेन सिसटार आरो बायदि गुबुन गुबुन जायगाफोर दङ बेखौ जोंनि आसाम सुबुंफोरा गोलोम बोथोराव दावबायहैयो आरो ना नोंथां। ओ आरो आसामावनो दा थानाय गोबां ओ जायगा जेरै खाना जाग्रा जायगा सुकि दारागाव बायदि बायदि बेफोराव दा गरम बोथोराव जोङो बेरायहैयो। ओ दुगैहैयो बेफोराव जोङो ओरैनो बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा ओ बेदरारि थानदा फोर जोङो लानानै थाङो दुगैनायजों लोगोसे जोङो ओ खुसि खुसि मोननो थाखाय जों बेफोरखौ जाहोयो जों लोंहोयो।
नंगौ नोंथां नांगौ
दुगैहैयो लोगोफोरजों जमा जमायै
नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो सुकिफोराव जोङो दैमा दैसा बिफां लाइफां आरो गोजौ गोजौ पाहार अन्थाइ बाला बायदिसिनाफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां ओ बेफोरनि खाथि खाला गामिफोराव थानाय गोबां गय बागान थालिर बागान बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ
जों दावबायनायाव जोङो गुबुन गुबुन नुथायखौ नुनो हायो नों नोंथां नङा होनब्ला नोंथां? जोंनि जायगायाव आलदा आलदा नुथाय बेसोरनि जायगायाव आलदा नुथायाइ बेफोरखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां। थि आरो ना नुथायाइफोरखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ दा जोंनाथ' नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों बेफोरबायदि जोंनि जिउआव दावबायनाया जोबोर गोनां आरो नोंथां। दा जेरै नोंथाङा फोरमायलांदों जोंनि बै जायगाया जायगानि जायगाया आलादा आरो गुबुननि जायगाफोरा आलादा आरो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बै जायगाथिं जोंना बायदिसिना हाजोफोर गैया नथाय गुबुन जायगाथिं जोंना हाजो गुबुन जायगाथिं जोंना हाजोफोरखौ नुयो आरो थां जेरै जोङो दारागाव नङाब्ला जोङो बेफोरथिं संकिफोरथिं थाङोब्ला जोङो हाजोखौ नुयो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बेफोरथिं दैमा दै फसानि जोंना जोबोर गुसु बार हावाफोरखौ जोङो मोनो बेयावनो जोङो जेब्ला जोंना गुदुं थासारि जायो अब्ला जों बैफोराव थांनानै दुगै हैैयो आरो थां नङाब्ला जोङो बायदिसिना दै बाजुरुमफोरावबो थांनानै दुगैहैयो बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआव बायदिसिना हेंथाफोर फैब्लाबो जोङो दावबायनाय बावबायनायनि गेजेरजों जोङो गावसोरनि जिउखौ जोङो गोजोन होनो हागौ आरो नोंथां द जोंनााथ' बुंनो थांब जोङो बबे दाबसे जायगायाव जोङो जेरै गोजौ हाजोफोराव जोङो दावबायोब्ला जो बेनि बिफां लाइफां बायदिसिना हाग्रा अङब्ला जोङो बायदि बिफां लाइफांफोर दङ बेफोर बिफां लाइफांफोराव जोङो बायदिसिना रोखोमनि नुथायफोर दाउ बायदिसिना ना जुनारफोरखौबो नुयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो गुसु बार बारनायजों जोङो निजिनि गोसोखौनो जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बिसोरखौ आरो बेनि अनगायैबो जोंना बेसोर हादोरफोराव थांना जों बायदिसिना फिथाइ सामथाइ फिथाइखौबो जोङो नुबोनो हागौ आरो जोङो बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ जोङो जानानैबो नायनो हागौ आरो
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो एसे थौबाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ गोजोनथों नोंथां औ नंगौ नोंथां गोजोनथों